हेल' औ औ खोनादों नोंथां।
माबोरै ओं नोंथाङा?
औ औ मोजाङैनो दांथ'यो।
औ बिदिब्ला आङो नोंथांखौ दिनैनि औ आङो नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथांजों दैज्लां बोथोरनि मावनाय आब बादनि थाखाय एसे सुंद'यै सावरायनो होननानै आं हरदों नोंथाङा आंनो दसे सम। खौ होनो हागोन ना?
औ हागोन।
बिदिब्ला जोंना दैज्लां बोथोर होनोब्लाथ' जोंना गि एबा जोंनि गाहाय आबाद होनोब्ला जोङो माइ आबादखौनो मोन थियो जेरैहाय जोंहा। बे आसाम हादोर माने गा गोबां सुबुङानो ओ एबा जौसे जौ। खोन्दो सुबुङा जोंना ओंखाम जानानै थांनानै थायो बे ओ ओंखामखौहाय जोंना संनो था खाय जोंना माइरंनि गोनांथि जायो। एबा बे माइरंखौ जोङो माइ आबादनि बफायनो मोननाय जायो बेनिखायनो जोंना माइ आबादखौ। गोनांथिथार होननानै जोङो मोनथिना मोनो। बिदिनो नोंथाङाबो माइ आबाद मावनायनि सायाव एसे फंनैसो बुंना होनो हागोन नामा नोंथां। थां।
औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङा जि बुंदों सै थोआनो माने जोंनि बे सा सानजा भारताव जों गासै मानसि। यानो ओंखाम जायो नङा होमबा ओंखामखौ जों मानिफ्राय मोनो होमा जों माइ माइनिफ्राय मोनो। माइ आबादखौ जोंनि मैखोम बर' थानाय जायगायाव जोङो। गोबाङानो माइ आबादखौ दायो आथिखालाव दैज्लां बोथोराव मावो जोंनि स्निजि सिनिजिब जौखोन्दो मानस सियानो जेरै- आबादजों जेरै- माने आबादजों जोङो मुखुब जानानै थायो। जेनेबा जौखोन्दोआनो जोंनि आबादजों। सोलियो नङा होमबा गुबुन बाकिफोरा जोङो सा ख्रिआवला सोरबा कनट्रेक्ट सोरबा बिदिनो बिजनेस मावगोन आरो नाथाय जोंनि स्नि जिबा जौखोन्दो फुरा मैखोमै आबादारि आरो। बिथांमोना गावनो आबादखौ गावनो मावनानै जोङो दिहुननानै जायो बिदि ओ। गोबां रोखोमनि जोङो माइ गायो जेनेबा जोङो माइखौ गायनोब्ला गिबियावनो नोङो। मोजां बिडानखौ लाखियो। लाखिनानै जोङो दिनै खोथिया फैयो नङा होमबा बै खोथियाखौ जेनेब्ला जोङो ओ फोखांनायनि उनाव जोङो थामजि आरो थामजिबा दिननि उनाव जों बेखौ गोदानै फुफिननानै बेखौ आरो जों फिनै गायफिननाय जायो आरो। बेखौ जोङो ओ गुजि आरो गुजिबा दिनि उनाव जोङो बे फसल खौ मोननाय जायो आरो बेनिफ्रायनो जोङो बे माइआ मोनबोला बियो गल्डेन कालारनि जालांगोन नङा होमा गोमो गाबनि जालांगोन बेखौ जोङो हानानै जोङो। बाख्रियाव बा दुलियाव बिदिनो सुनानै जोङो बोसोरसेनि थाखाय जोङो थुब्रायनानै लायो आरो। आथिखालाव जों माइ आबादखौ बिदिनो मावो। आरो आथिखालाव जोङो ओ टे हालखौ जों ट्रेक्टरजों एवनानै जोङो गायनाय जायो बांसिनानो। गोदोथ' जोङो मगस सौजोंनो एवनानै जों माइ आबादखौ मावोमोन नाथाय आथिखालाव जों समजों खारफानो गोनां जा नानैफैबाय बिदिनो समा थोआ-थोआ जायो मानसिनि थाखाय आरो बोथोराबो नांगौ समाव अखाया जोंनो। हाया बेनि थाखाय जों बोथोरखौ गिनानै जोङो टेक्टरजों धाम-धुमै जों बो गोख्रैयैनो मावनाय जायो आरो। आथिखालावथ दा गायबायनो जोंनि साइडआवहाय गोबाङानो आबादखौ माइ आबादखौ गायबाय। बिदिनो जोङो माइजों लोगोसे जों गोबां रोखोमनि माइ आबादखौ जोङो मा-मावो जेनेबा गोबां रोखोमनि माइनि नाम दङ जेरै आ--आस--आसारि दं जेरै रन्जित, बाहादुर बिदिनो जोसा, माइब्रा, लाहि बिदिनो गो ब्लेक राइस जायखौ जों गोसोम माइरं नङा होमबा बेखौबो जोङो बनायो जायखौ जोङो बेखौ जोङो ओ जायोब्ला देहानि थाखाय मोजां होननानै बुङो नाथाय जोङो बे बेखौ जों प्रुभ होनो हाया जायोबो जोङो गोबाङानो बेखौ नांगौ रोखोमनि गाया माने एभेलेबल गाया एसे - एनै बेयाव गायलायो आरो दब्लायथाम द ब्लायब्रै जानो थाखाय बेफोरखौ गायनाय जायो नाथाय जोंनि साइडआवहाय आथिखालाव जोङो बाहादुर माइखौ बांसिन गायनाय मोनो आरो नोंथां बेे बाहादुर माइआ माने गोबां जासिनो जोंनि हायाथ जेनेबा जोंनि हाया फुलुं हा नङा जों मिथिं फट हाखौ बारा मोननो थाङा जोंनिथिं बिदिनो बोरि मि क्स आरो माने हाया प्लेनानो नाथाय बेयाव नांगौ रोखोमनि दै थाबाय थानाय हला टाइप नङा आरो दैयानो स्लड माने बोहैलांजोबो आरो जुडि नों थेड थेयाबोला बेखायनो जोङो बेफोर आबादखौ जोङो बाहादुर आबादा मोजां जानायलाय बेखौ जोङो बांसिनानो जोंनि साइडआवहाय गायो आरो अब्ला नोंथांमोननि साइडआवहाय मा मा माइ आबादखौ गायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन मा मा माइखौ माइनि नामखौ जों गायो
औ हागोन नोंथांओ दानि ओ ओनसोलावथ गोबां बायदिसिना गोदान - गोदान बिदिनो माइ आबादखौबो गायनो हमबाय बि जोंना सिगांनिबो गोबां माइ दंखायो नाथाय जों जोंना दाना नार्सारि बायदिसिनायाव याव गोबां बोसोरसेयावनो जोंहा गोबां गोदान गोदान मुङै गोदान- गोदान ओ उह माइ नि बिदानखौ जोंङो मोननो हायो।
औ
बिदिनो जोंहा उह दानि बेवदु बायदिसिना बेफोरबायदि गोदान गोदान ओ नायजों लोगोसे नि थानाय ओ रन्जित ओ जोसा माइब्रा रनजित थेंग्राय बायदिसिनाखौ जोंहा गायनायखौ ज जोङो नुनो मोनो नोंथां।
औ
औ जोंनि औ बेफोरा-बेफोर आबा आबादखौनो जोंनाहाय ओ गायनानैहाय बिदिनो हासार बायदिसिना होना नानै मोजां खालामनानैहाय जोंहा बोस उह फैबाय थानाय बोसोरावहाय जानो थाखाय ओ बेफोर माइखौनो थिखांनानै ओ एबा खम जायग हासार होना गोबां जो हानानै बिदिनो ओ जोंहा हानानै लाबोनानै नानानै
दुलिमा बाख्रि बायदिसिनायाव दोनफायनायखौ जोङो नुनो नोंथां।
औ नोंगौ आरो नोंथां नों थांमोननि साइदआवहाय आथिखालाव हालखौ माजों बांसिन एवनायखौ नुयो जेनेबा टेक्टर बा मोसौ माजों बांसिनै जेनबा एवनानै आबादखौ मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होन ना हागोन ना?
औ हागोन ओनथां जोंनि ओनसोलावथ' उह
मानो जोंना ट्रेक्टरखो ट्रेक्टरजोंसो हालेयो बो मा
औ
मानो होननानै गोबां सुमनि आंखाल जानानै फैबाय दानि मुगायाव ओ मानो होन जेनोबा जोंना मोसौजों हालेवनानै गायनो गोनां जायोब्ला जोंना बिगासे हा खौनो साननै एबा सान थाम हालागै जोंना लानायखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय जोंङाहाय बे साननै सानथामाव गुबुन खामानि मावनानै ओ हाखौ सानसेयावनो दोननानै ओ ट्रेक्टरजों हालेव नानै गायनाया ओ जोंनि थाख खाय ओ जोबोर समखौ ओ समखौहाय जोंहा जोबोर ओ गुसुं एबा आ औ ओ स गोबां समखौ ओ जोंना आग्लायनाय समफोरखौ गुबुन खामानियाव होनो हायो। बेनि थाखायनो जोंना ट्रेक्टरजों हालेवो बिदिनो जोंना हालेवनायजों लोगोसे माइ गायनाय बायदि फोरजों ओगायो बिदिनो गोबां ओ आइजो माहारिफोरासो गायो नालाय जोंना माइखौ बेसोरखौ दानिया गोबां ओ गायग्राफोर खौसो गायनायफोरखौस जोङो नुनो मोनला बेनि थाखायनो जोंना ट्रेक्टरजों एवो एवनानै ओ ट्रेक्टर टरजोंनो एबा मेचिननो बेखौ गायो गायखांनानै उनाव हानाय स समायावबो जोंना ड्राइरेक्ट टेक नै ट्रेक्टराव जोंना माइखौ नाखानानै न' न'सिम बनाल'सो दोननाय जायो दानि मुगायाव
नंगौ औ नोंगौ नोंथां बुंनायाबो बिदिनो थिगानो जोङो जोंनि दायो समखौ होसोनो थाखाय जोङो आबादखौ जोङो ओ थाबै मावनाय जायो नङा होमबा? आरो जोंङो मा होनना जोंङो बुंङोब्ला जों आथिखालाव जोंनि साइडआवहाय बांसिनानो जोंनि साइडआव। आस्रा माइखौ बांसिन फोनाय जायो आरो। नोंथाङा खोनाफेरदोंना मालाबा आस्रा फोनायखौ
औ आङो आबै - आबौमोननि खुगानिफ्राय खोनानो मोनदोंमोन गोदोहाय बे आस्रा माइ फोनाय होननाय। औ।
औ -औ।
जोंनि साइडआवहाय दायो आथिखालाव आस्रा फोनाया जेनेबा गोबां मानसिया जेनेबा। बागानाव जोंनि खाथि सेराव थानाय बागानाव खामानि मावनो थाङो। नांगौ रोखोमनि जोङो गायग्रा आरो फुग्रा। मानसिनि अभाब जानाय रखम जाबाय बेनिखायनो जों दिनै आथिखाल आथिखालाव जोंनि साइडआवहाय बांसिन मानसियानो आस्रा माइखौसो बांसिन फैयो आरो। मानोना आस्रा माइखौ खुबैबाबो। गायनाय रखम एखे फसलखौनो मोनो आरो जोंहाबो आथिखालाव। आथिखालाव जोङो जा नैजि बिगाखौ दायो आस्रासों फोनाय जागोन आरो। माने आस्रा माइखौ फोबासो। जोंक्षबांसिन फसल मोननो हायो जोंनि साइडआवहाय आरो नांगौ रोखोमनि जोङो। गायग्रा फुग्राखौ मोनला बेखायनो जों डाइरेक्ट आसार फोखाबोला बेयाव गायनोबो नांला फुनोबो नांला डाइरेक्ट बियो जाखायो आरो। आरो बेखौ जोङो बिगासे से हायाव जोङो थिनि किल' बा, आराय किल' बेखौनो माइजों जोङो फोनानै होनांगोन आरोखि। गेसेंनो माइ माइखौ जेरेबा जों बैसा जोङो गायो नङा होमबा एसे। जेनबा आदा फुट बा जोङो बे रखम फरटि-फरटि सेन्टिमिटार बि बिदिनो गोजा-गोजानाव गायो नङा होमबा बे रोखोमनो थि-थिग बिदिनो जोंबो माइखौबो बे रोखोम फ्रि फ्रि फोनाय जायो आरो। अब्ला जोङो बेयाव गायनो गोनांथि गैला बिदिनो बे एक के गाव गावनो जौनानै बियो फिथाइ लागोन आरो।
औ नंगौ।
जोंनिथिं आथिखालाव बिदि बांसिनानो गायो आरो जोङो बांसिनल' फसल मोन आरो जुदि बेवहाय हाग्रा जादोंब्ला बेयावहाय जोंङो हाग्रानि मुलि होनो हायो। हाग्रानि मुलि होबाबो बेवहाय माइआ जेबो एफेक्ट जाया आरो अकल बियो हाग्रायाल' थैगोन। जे माने रासायनिक बिगियानाबो बेखौ मोजाङै दिहुननानै दों हाग्रायाव सारना होबाल हाग्राल थैगोन माइआ थैया आरो माइजों थाफाबाबो अल बे हाग्रायाल' थैगोन आरो औ बेखौ जों आथिखालाव मावो बेखायनो जोङो फोनायखौ जोंनि साइदआवहाय बांसिनै जोङो मावनाय जायो आरो आथिखालाव।
औ।
अ औ नंगौ नोंथां अ अब्ला नोंथाङा जोंहा समावबो लावबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ बिदि।
औ औ गोजोननाय थाबाय।
औ।